बारा खोनाया खोनाया जाथारो एकदम बाराया बोरैबा बोथोराबो थिग नङाना। खोनादों दा मोजांनो? ओ उम्म।
ओमफ्राय दायो न'आव मा अमा फिसा लायदों होननाय।
हो?
अमा फिसा लाइदिसो होननाय खोनादोंमोन आं।
अमा फिसा लायदों होनाखै। खोनादोंना मोजांसो होनदां आंङो।
अ ह ह ह।
जोंनाव अमाया बेमार जानानै थैजोबनानै अमाखौनो लाथ'वासै नैबे दैजां अखा जे जे बोथोरा बायग्रोथोंसै होननानै।
उम्म।
अमा बिमा दंमोन फिसा लाबाय थायोमोन मानै। सेस बेमार जानानै थै थैजोबदों बिमा फिसा गासिबो फबजोबदोंसो अमाखौनो।
बेराम जादोंमोनदां?
औ बेराम जादों ओमफ्राय बे जायगाफ्राबो बिदि बेराम जानाय नालाय एखायनो लाथ'ला दैज्लांसे थांथोंसै होननानै लायासै दा अमायानो गैया।
उम्म। ओ जोंनिथिंनिया नै ओैरैजाय खालामो अमा फिसा लानाया दैज्लां बोथोर राव अमा फिसा लायो मेसें बोथोराव अमा गिदिर लायो।
उम्म उम्म उम्म।
खोथाया जाहैबाय मा ओ दैज्लाङाव अमा फिसा लायोबा आदार बे दानानि खोथा खम जायोना।
ओं।
बेनिखाय बेखौ अमा फिसाखौ दैज्लां बोथोराव लायो बेनिफ्राय मेसें बोथोरावबा मा जायो धामा धुम माय हानायाव बुरजा जाया गुन्दैनि आंखाल गैयै जायो। अब्लाना मा जायो अमा गिदिरबाबो लाखिनो हायो।
उम्म उम्म।
बाखि आरो बे दखानाव बायना मोननाय दाना बेफोरखौ एसे एनै लगाय लाना होयो।
जोंहा माने अमा फिसासो लायोमोन आरो अमा बिमा लायोमोन माने अमा गोरलैसो फानोमोन आरो।
ओ गोरलै फानो अ।
ओं गोरलै बिमा लानानै अमा फिसा गोरलै गोरलै खालामनानै फानोमोन आरो। बिमा फिसा गोरलै थैजोबदों।
अ।
द्रप दोनथ'बाय एसे जायगाफ्राबो सुस्र लांथोंसै होननानै।
ओ।
लाम थैदों सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो ओमफाय फिसायाबो बुरजामोन बिमा मानै थैबाय ओमफाय हैइ आरो लाबोआबा मालायनि बायनानै लाबोाबा आरो बिदि जाफैगोन ना मागोन होननानै गैया।
ओम नोंथां अमा फिसाया माब्रै मोन दामा?
दामाथ' सिजोन लाना सि अमा फिसाया नै बे दैलां समाव दा खम जायो ओमफ्राय मेसेंफ्राव फाननो हाबाथ' सारि हाजार सारि सारि हाजार। फास हाजार गाहाम एखमबा सारि पास हाजार गाहाम अमाया नों सा मोजां खालामनो हानाय जोंसो खोथा आरो ओमफाय नैबे दैज्लाङआवबा गैया दुइ हाजार आराय हाजार बिदिल' मोनो नैबे दैज्लां सिजोनावबा।
दैज्लां सिजोनाव जोंनि बेहाय जोंनि बेहायबो खम दैज्लां
आरो गरमजों जाबजों ओम ओम। अमा लाना अमा आरो बिदिनो। ओ
मेसें बोथोरनिबालाय मा जायो
बयबो लायो आरो फैसा थाखाफ्राबो एसे एनै बयनावबो थानाय बायदि जायोना।
उम थिक द '
खेथि बाथि मोनहैनाय माहैनाय फाननाय मानाय बिदि जायोना।
जायो ओं।
ओम बेफोरनि थाखाय एसे माबा हैयो आरो बायसिन हैयो मानसिफ्रा दा हनै एकदम आदारनि मानि खस्थ' नालाय। एसे खम लायो जोंनिथिं फ्राय अमा बिमाखौनो लाजोबसैन मानसिफ्रा फिसा गोरलै फाननाय मानो होनबा अमा खासिफोर लाबाबो नोङो बोसोरावबबा पन्द्र हाजार बा खोथायाव खोथा बिदिनो सल्ल' स' थ्र' हाजार मोनहैबाबो ओमफ्राय ओ नों अमा फिसा फाथालसे फाननो हाबानो सल्लिस हाजारखि पनसास हाजार फैखायो बेबायदि आरो। दाम समाव मोनबा ओम ओ ओ। आदाराथ' समानसो नों बे फिसा फानसान्दिल' बेयाव एसे खस्थ' जायो ओमफ्रायथ' बिमाबाबो बेनो खासिबाबो बिनो एकेसो जाखायो नालाय आदार ओमफाय बेयाव बिस ला लाब फैयो आरो औ नों फाथालसे अमा फाननो हाबानो पनस सल्लिस पनसास हाजार मोनोबा बिदि होननानै बारा माबायामोन आरो अमा बिमासो बांसि न लायोमोन मानसिफ्रा।
उम दा बे माइनि गुन्दैखो होयो ना दाना बायनानै होयो?
जोंहाथ' अमा फिसा लाबाबो बिदि माबाखौनो होआमोन दानाफोरखौनो होआमोन बे लकेल गुन्दैफोरखौनो बयो बायदेरनानै ओमफाय माइ न'नि माइ सौनाय ओमफाय बिदिनो गुन्दैखौसो बायदेरोमोन आरो। फाय बिदिनो मैथ्रु थास'आव माइरं इसे होनानै बिदि रुनानै होयोमोन जोंहा बिदि दानाखौथ' अमा फिसानोबो होफेरामोन आरो दानाखौ।
ओम होम।
खायसे खायसे बिदि दाना जु खामनि दाना मानि जाना बिदि बायना होयामोन माने बिदि होआमोन आरो जोहा। मैथ्रु बिफां गायलाबायनाय दं न'आवनो ओमफ्राय थास' एसे एनै एखम्बा थास' गैयै समाव थास' बेदरा बेफोरबायदिखौ फ्राय माइरं एसे होना होयो आरो। इदि आदार रुनायाव माने थास' गोजाबा बोरैबा जायो। माइरं इसे इसे होनानै इदि ओ ओ माइरं एसे एसे होनानै मैथ्रु रुबाबो माइरं एसे होनानै दि रुयै रुयैनो माबायोमोन आरो। गुन्दै गुन्दैसो बायोमोन आरो बिदि दाना दुनाथ' होनाया होफेरामोन आरो।
होफेरामोन?
ओहो। फ्राय मानसियानो सोरबा सोरबा बिदिनो फिसियो जोंथिं फिसिनायालाय बारा दानाखौ बांद्राय बाया सोरबा सोरबा बायो आरो होमबाबो आं एखेसो मोनो बिदि माबानि दाना एरि होफैबाबो ओमफ्राय नों न'आव ओंखाम इरि ए लगायनानै होबाबो मानि सेमसो जाहैयो बोरैबा एखे। आदारखौल' उखै होनाङा अमा फिसानो उम उम ओंखाम मोनजा बानो मोजां जाखायो अमाया ओंखाम इसे एसे ओंखाम। ओम माइरं लगायनानै आदार रुनायफ्राव होबा ओं ओं उम
जोंथिंलै साफा सानै फ्राय बिदिनो फिसा अमा बिदि बानायग्राफ्रा दाना बायनानै लाङ ला फैयो। बेनिफ्राय जोंनि जायगानि आरो गुन्दैफोरखौ बायनानै होयो। माइरंनि गुन्दै, बेखौहोयो। एखेहोमबालाय दा बिदिनो दाउ अमायाथ' बेरामनि सिजोन दाथ' दैज्लां बोथोर दा बेनिफ्राय दाउ फ्रा माबोरै जायो नोंसिनिया हरैजाय?
दाउफ्राबो नै जोंनिथिं बांसिन बे बोरलि बाथौ गोजा नालाय फुजा होनाय सग जेनबासिनबानो बाजारनि बायनानै लाबोनानै जोबा जोंनिथिं बेमाराबो जोबा नै बैसाग मोस आव थाखायोै। से होदोलाय दाव फारौ बायनानै लाबोदोलाय बाजारनिफ्राय बेयाव जानोसैलाय। आरो दाउ इसे एनै लाहां थांनानै आघन मास मोनहैदोलाय नै बेयावबो बाजारनि दाउ फारौ बायना होफैनोसैलाय। दाउआनो थाया दा मासेबो गैया जेनेबा दाखालिबावैसो सेस थैजोबलाय। दाउआनो मोजां जानो मोना माने फुजा होनायावनो बे दाउ नख' नांगौ जायोबा सोरबा न'खरफा न'खरनिासो न'नि थाबाय दाउ ओमफफ्राय बाजारनिफ्राय बायनानै खायसे खेसे होफैयोना ओमफ्राय नै सोरनिबाबायदिया बेमार मोनबोबाय बिनो गांसावनाय मा सावनाय मोनामबाय खाथि खालानिया सोरनाबा जाहैबाय बैनिया बैनाव बैनिया बैनाव बैनिया बैनावनो गैया दाउआबो थाया, दाथ' मासेबो गैया जालांदां अमाबो गैया दाउबो गैया जानानैसो दं।
मोनामनायजोंनो सन्देर लांखायो बेरामा बिसना।
ओ ओ बै गाहां मोनामनायफोरजोंनो सदेरलांङो। आरो बैसिना बैसिनाव बारबाय, बैसिना बैसिनाव बारबाय बिदिनो बिदिनो सु सन्देरलांनो थायानो फ्राय, दाउखौनो मोजां जाग्रोमखौनो लानो मोननाय जाया।
बेनो जादों आंनाबोथ' आंना दाउ दङमोन बे साननैसोनि सिगां बे जोंहानि सेरावनो दाउ बेराम जानायसोन ना मास मोनथाय बिब' आरो गां बेफोरखौ गारना दोनफैबाय खाथियाव बेखौ एरला जाहैबाय जाबाय जब्रा जाबाय थैजोबबाय आंहा
खायसे आरो इदि खालामग्रा दङ नोंनाव दाउ एरि जाख्रुबा बाजारनिफ्राय बेमार आजार गोनां बेखौ दाम खमनि बायना लाबोनानै जाफैसै
औ।
सावफुन सावफुन खालामहैनोसै नै बेनो जानोसै बिदि बिदि जायो बिदिनो मा होनबावनो आरो गामि ओनसोलाव संसार जानाया बिदिनोसै।
मेगन गोसा खालामनाय बायदिसो जाबाय उमबा
ओम ओम गामिफ्राव संसार जानाया बिदिनोसै आरो सोर मा सानो मा मायो सोरनि गोसोखौ सोर मा मोनथिनो होननाय बायदि जायो आरो बिदिनो
ओम ओम बिनोथ'
दा खुनुरुखुम मोसौजों बोरमाल' दंसाबो अमाबो थैजाजोबबाय दाउबो थैजाजोब्बाय
उम
बोरमा लानो सानदोंमोनलै आंबो बोरमा लाबाबो माथो सैमायानो होसोगलुंनानै अरनो नागिरो
उम सैमाया खायसे खायसे बिदि खालामो लादावाबा ओमफाय लादावबाय थाबा जेबो खालामा। आरो एखमबा ओ।
होसोलाबायनानै अरो मायो
औ बेबायदि सैमाखौ दोननो नाङाहाय जोंनिथिंबो दंमोन बैथिं सानजाहा बिदिनो खालामो मोन मानसिफोरनि हगारनाय खानाय होसो होसो अरग्रा दा गैला सैमाया सु जाबाय खायसे खायसे सैमा होसोआलाय खायसे होसोजोबा।
दा मोसौखो लाथ'नाय जायाखै। ए सैमाथ' आरो दाउ बिदि बोरमा अरग्राबाथ ओमफाय बि जाग्रा जाबायानो थागोन बियो नागिरबायानो थायो।
ओ ओ ओ। बिदिनो खालामो।
मोसौ लानो सानदोंमोन आं मोसौ दोननोनो जायगा गैयाना।
ए दा दैलां बाथ' गैया खोमा ने?
दैज्लाङाव बिराद आन जायो दा नै फोथार गैयाना।
उम अखा एसे हाबानो दै थायो मायो ने?
उम बेनोथ'।
उम
थायो बिनिफ्राय गांसो रजनो हाग'आ।
उम
दैयाव जानो नागिरा आरो दोनदाल होनानै दोननोबो जायगायाबो गैया।
उम मासे लाजागोन मोसौ गाय गांसो एखमबा हायै हायै होदो बोथोर मोजांबाबो
मासेखो लाजागोन गय बारि सिंफोराव दोनजागोन।
ओ ओ गाइखेर जाग्रा मोसौ दामब्रि लाबानो जाबाय मासे।
उम बेनोथ' बिदिनो सानदो आं।
मोसौआलाय दं जोंनाव सयथा ना मा दंदां ओमफ्राय इदिनो हालुवा मोसौ लाला दाना।
ए ओरैजा।
उम गाय गोजा लायो दाना गाइखेर सेरग्रा गोजा हालुवाबोबा दानिया मोसौ हाल हाबो ओरैनो फानथोयोना?
गैया हालेवनायानो जाला।
जाबाबो जायाबाबो बे थिकटारानोसै।
उम दा बेनो आरो मोसौ हालिसेसो थायोबा मैगं फोनानै जानो एसे एनै बारिफ्राव
खानो बायो हनै गाइखेरबो मोना माब हमना नों एखमबा एखमबा हालवनो थाखाय सोर आरो बेखौ खाबाय थागोन मोसौ गायबा जाखो फिसाबो एरब बिदि होननाय थाहैयो जोंनिथिंबो फ्राय गैयानो मोननोनो नागिरा उम
मोसौआलाय बिराद बुरजा बुरजा दङ गायसो बांसिन लायो जोंथिं।
उम गाइआ बे गिदिर जादाना फिसा जादा?
ओरैनो सोरनाबा गिदिर जा सोरनाबा दिसिजानो दंलाबायो जार जि लानाय।
अ
दिसिखौ लायो बांसिन लानायालाय।
जोंनिथिनाबो दिसियानो बांसिन।
औ सिनथालाय गैया जोंं मोसौ खानो दाथ' ओरैनो माइ गायानालाय माइ गाय सोरबासो बेसर दालि फोजोबबा ओरै हाग्रा खाथिना हाग्रायावनो खायो।
अ आदसा आसा बिदि हाग्रा थाबालाय मोजां।
उम
जोंनाव बिबायदि गैला।
टाइम जाबायथ' आदा
औ जाबायथ' दे दे।
दे ओ
दे